औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथांनिखौ आं
औ नोंथांनाव दसे सम दंना आंजों रायज्लायनो थाखाय
औ नोंथां थारैनो आंनियाव सम दङ।
अ होमबा जोङो दे दिनै मोनसे आयदानि बागै सावरायनोसै नामा?
सावरायजागोन नोंथां।
औ गिबियावनो आङो नोंथांखौ आंनि फन हरनायनि गेजेरजों बरायग्रोनानै लाग्रोबाय नोंथां।
औ बरायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ होमबा जोङो दिनै सावरायनोसै माखासे खेला खुलानि सायाव जेनेबा गेमनि सायाव रायज्लायनो आखाइायाव लादोंमोन नोंथाङा जुदि जेबो उसुबिदा मोनाब्ला होमबा दसे सावरायनोसै नामा?
अ जेबो उसुबिदा मोना सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ दायो जोङो रायज्लायनो सानदों बायदि रोखोमनि खेलानि सायाव जेरैहाय दिनैसिम दिनैनि मुगायाव बेसेबांबा जौगाखांबाय बेफोर खेलाफोरा बा गोदोनि मुगायावबो दंमोन नाथाय दायो बांसिन दानि लाइमोन। फोरा बांसिनानो खेलाखौबो नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो फुटबल औ फुटबल आरो क्रिकेट काबादि बेनिफ्राय खारनाय बारनाय बेफोर बायदि रोखोमनि खेलाखौ लानानै दिनै जोङो दसे सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नोंथां सावरायनो हागोन।
औ ओ जेबो असुबिदा मोनाबा खेलानि बागै नोंथांनाव जि मिथिनाय मिथिनो हायो बा मिथिगौ बेखौ एसे फोरोंना होनो हागोन नामा?
अ थारैनो बर'फोरा गावनि देहाखौ राफोद बा गोख्रों खालामनो थाखाय माखासे खेलाफोरखौ गोदोनि समनिफ्रायनो गेलेबोनायखौ नुदों।
औ
आरो आथिखालावबो जों नुनो मोनो जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसे माखासे खेला बा खेला दुलाफोरखौ लोगोआव लांफा। थाबाय थानायखौ आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो। जेरै हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय आरो हौवासाफोरनि गेलेनाय जों खेलाखौ मोननै बाहागोआव राननायखौ नुनो मोनो। बेयावनो हिन्जावफोरनि खेला हिन्जावफ्रा गेलेग्रा खेला होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायो काबादि बा बाङाय बेजों लोगोसे आरचारि आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय फुटबल आथिखालाव हिनजावसाफोरखौबो जों फुटबल गेलेनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे क्रिकेट बैफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे हौवा गेलेनाय खेला बेखौ जों गिबियावनो बुंनो हागोन। फुटबल बा क्रिकेट आरो बिदि नोंथां मोनाबो आसार बेफोर बाय‌ दिखौ गेलेनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोंनि स्कुल बा कलेज अ बैफोराव जों गथ'फोरनि देहाखौ अ राफोद बा फरायनायजों लोगोसे अ खेला खेला थुला लांफानायखौबो जों नुनो मोनो जेरै जों अ स्कुल लाइफआवहाय जों अ खुम्फु होननानै बुङो जाय खौ अ बेखौबो जों लांफाबाय थानायखौ अ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे अ गोबां खेला आ जेरै जों जोंनि ओनसोलाव बा गोदो बर'फ्रा गेलेबोनाय ओ खेला जोङो दाउला सौलायनाय ओ बा थालिर बिफाङाव गाखोनाय गोबां खेलाफोरखौ बर' फ्रा आ गोदोनि समनिफ्रायनो बा गोदो मोनसे फोरबो बा उम बैसागुनि समाव बा आमथिसुवानि समाव बै फोरबायदि खेलाफोरखौ ओ बर'फ्रा आ जयैनो बा खौसेै अ बेैफोरबायदि खेलाखौ गेलेबोनायखौ ओ जों नुयोमोन नाथाय आथिखालावबो ओ जों फ्राय नुयो नाथाय आथिखालाव गोबां आ दिसिप्लिननि गेजेरजों जों आ बैफोर खेलाफोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो गोजौ थाखोआव आ मोनहै बाय होननानै जों बुंनो हायो नोंथां
औ औ थारैनो दिनैनि बेलायावाहाय ओ फुटबल गेलेनानै ओरैबायदि अ सासे सुबुङा गावखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हायो नङा होमबा नोंथां
थारैनो नोंथां
औ दिनैहाय जोङो उदाहरन हिसाबै बुंनो थाङोबा हालिचरन नार्जारि बा दुर्गा बर' बिथांमोन बायदिया दिनै ब ओ उ फुटबल गेलेनानै दिनै गावखौनो मुलुगनाङैनो सिनायथि होनो हादों लोगोसे क्रिकेट होननानै बुङोब्ला औ क्रिकेट होननानै बुङोब्ला दिनै बे क्रिकेटआ जाहैबाय जोंनि अ इन्टारनेसनेल गेम बा मुलुगनाङैनो बेखौ गेलेजायो अ क्रिकेटना क्रिकेटल' नङा गासिबो खेलाखौनो जोङो मुलुग मुलुगनाङैनो गेलेनो हायो दिनै अ मोनसे फुटबल टिम जानोबा दिनै अ मोनसे टिमावहाय गासै जिसे जिसे जोन नांगौ होननानै आं मिथिनो मोनो आरो बे औ बेफोरबायदिनो खेलाखौ मोनसे आ मोनसे हानजानि बा गुबुन मोनसे हानजाजों नां अ बादायलायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
थारैनो नोंथां
ओ औ नोंथाङा मिथिगौना ओ मोनसे ओ काबादि हान्जा जानो बा बेवहाय साबेसे सोद्रोमा जानांगौ होननानै नों सानो आरो ओ जायजों बादायलायगोन बैसोरो हान्जाया ओ साबेसे जानो जानांगोन होननानै नोंथाङा मिथिगौ
अ नोंथा ओ आंनि मिथिनायावथ' गोदो ओ स्कुल बा कलेज लाइफफोराव मोनबोनाय ओ बै काबादि खेला गेलेनाय समाव जों मोनसे हान्जा ओ काबादि खेलायाव मोननै हान्जा थायो ओ बे मोननै हान्जानि फ्रायबो ओ सा जिथाम ओ मोनसे हान्जायाव सा जिथाम आरो गुबुन मोनसे हान्जायाव सा जिथाम नांगौ होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बिनिनि गेजेराव ओ सानैखौ जों साइडआव दोननानै सानायखौ सा साइडआव दोननाय जायो आरो सा जिसेखौल' ओ जों फोथाराव बा जेब्ला खेला जाफैयो बे टाइमावहाय गेलेनायखौ नुनो मोनो नाथाय जों माब्लाबा समाव खेला गेलेफुबाय था थानाय समावनो सोरबाफोर माबा उसुबिदा जाब्रबोब्ला बे टाइमाव जों दोन्थ'नाय सानै हानजाखौ ओ उसुबिदा जानाय सुबुंखौ दोन्थ'नानै सानै दोन्थ'नाय सुबुंखौ सोखावनानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों ओ जिथाम बा जिसे ओ जायगा लायै जायगा ओ गुबुनबो जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोल फैबाय जिथाम बा जिसे बेबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ थारैनो आरो बेफोरबायदिनो खेला दंबावो जोंहा ओ जेरै भलिबल नङा होमबा
नोंगौ नोथां थारैनो
आ आथिंजों जोनायनि जायगायाव बे भलिबला जाहैबाय आखायजोंहाय गेलेनाय जायो बे खौ बेवहाय गेलेनायखौ नुनो मोनो ओ मोनसे हान्जानिफ्राय ओ सा द' सुबुंफोरा गेलेनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे बिनि बेवहाय ओ मोनसे एसेबां माने गिदिर फिल्ड नाङा बेवहाय मोनसे खनासे जुदि दखरसे जायगायावनो जोङो बे खेलाखौ गेलेनो हायो आरो लोगोसेयैनो बुंनो थाङोब्ला दिनै भलिबलावबो गोबां सुबुंफोरानो गावनि ओ सिनाय सिनायथिखौ मुलुगनाङैनो बा सिनायहोनो हादों आरो बेजोंनो गोबां सुबुंफोरानो बा खेला गेलेनायजोंनो दिनै ओ गावनि जिउखौ खुंबोदों बा गावनि जिउखौ गावनि जिउखौ मोनसे बेलेग आयदासिम लांनो हादों दिनै खेला गेलेनानै ओ माखासे गुबुन गुबुन आ गिदिर गिदिर खेला गेलेनानै आ बा खेलानिफ्राय आजिरा मोननानै बायदि रोखोमनि साख्रि मावनानै जिउखौ खुंलांनो हादों नङा होमबा नोंथां
थारैनो नोंथां
औ ओमफ्राय जों आरो बुंनो हाबावो जे खेला गेलेनानै जोङो सानफ्रोमबोनो जुदि खेला गेलेबाय थायोब्ला जों खेला गेलेनायजों जोङो ओ सासे मानसिखौ सिनायथि द' होनो हाया बेजों जोंनि देहायाबो गोग्गो बा थाजिम बा ओ राफोदै थायो होननानै आं मिथियो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो ओ जों सानफ्रोमबो खेला गेलेयोब्ला भलिबल बा ओ बल गेलेयोब्ला बेफोरनि गेजेरजों जोंना मोनसे एक्सारसाइस बायदि जायो यो जायखौ जों गाव गावनि देहाखौ ओ गोख्रों खालामनो थाखाय गां सुबुंफ्रानो ओ जिमाव थांनाय ओ बा लामायाव थाबायथिनाय ओ बैफोरबायदिखौ नुयो नाथाय जोंनि खेला गेलेनाय टाइमाव जोंनिया ओ जायफोर फुटबल गेलेयोबा भलिबल गेलेयो गेलेयो बिथांमोना ओ बेनो मोनसे एक्सारसाइस होननानै सानजायो आरो देहानि थाखाय गोलोमदै गगार होनानै देहानि थाखाय ओ गोग्गो देहा ओ जानो हायो होननानै आं बुंनो हायो दे नोंथां
औ अब्ला नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बा खेला औ बुंलाय नोंथां
गावनि देहाखौ राफोद बा गोख्रों खालामनो आ मोन
औ औ नोंथांनिया माने रावा फैया फैया जादों औ गोदोनि सुबुं फोरा जाउनाव दिनैनि बायदि गावनि मुंखौ सिनायथि होनो हायाखै बा बांसिनानो सिनायजानो हायाखै होननानै आं सानो आरो मानो होनबा गोदोनि जुगावहाय खेला गेलेनायनि बागै बा माखासे खेलानि बागै बिथांमोना मिथियामोन बा नांगौ बायदियै फोरोंगिरि मोनैनि थाखाय जाउनावहाय
नंगौ नोंथां
आंनि सिनायथिखौ खेलानि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायाखैमोन होननानै आं सानहरो बिदिनो गोदोनि खेला आरो दानि खेलायाव गोबां फारागथिबो जोङो नुनो मोनो होननानै मिथिनो मोनो आरो गोदो गोदोनि खेलायावहाय जेरैबायदि औ जेरैबायदि खेला गेलेयोमोन नाथाय दानि गेलेनायनि जि टेकनिक बा जि आयदा बियो एसे आलादा होननानै आं सानहरो आरो
थारैनो नोंथां
होमब्ला नोंथां दिनैनि बे खेलानि बागै बायदि रोखोमनि सावरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांनिफ्रायबो माखासे बाथ्रा खोनानानै मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों होमबा दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै
दोनथ'नो हागोन नोंथां
औ औ दे